ओ नै दासो संनो नायदों संथ'आखैनो। संनोसो नागिरदों।
मा ओंख्रि संगोन?
हा
मा ओंख्रि संगोन?
नङासो नै एम्बुसो मासे मोनदोंमोन बेखौनो बाथोन देनोसै ओमफ्राय बुदजों आलु।
बुदजों आलु आरोकि ना?
ओ नोंनालाय?
ना बाथोनसो।
मोजांआनो दा।
एम्बु बाथोन जानोसै आरोना?
ओ
बुदजों आलु ओंख्रि आरोखि।
औ उफाय गोया।
जानांगौ सम सम बिदिनो उम सम सम बिदिनो जानांगौ।
अर्गेनिकबावसो बेसो।
माथो।
बेे माबाफोराव फानलाबायनायफ्राथ' माबानायसो मेडिसिन होनाय जावसो मैगंफोरा आजिखालि।
डुब्लिगेट
डुब्लिगेट फुरा मेडिसेन।
उम
ओंखायनो एसे नांगिरलाबायना जानांगौलै सम सम।
नंगौ रा नंगौ नंगौ।
हा
नोंगौ आदा नंगौ सैथो।
सैथो ब्रा।
सैतो आदा सैतो ओंखाम संबाय?
हा
ओंखाम संबाय?
ओ संखानानै दङ दहैनो सानाव संखादों। दोनै एसे थाब जानो होनना सानाव संखादों माने।
फ्रामबो नयथा दसथा जाबाय थानाय जायोना।
उम
दिनै माने एसे बांसिन उखैदों।
थाब जागोन आरोखि ना?
उम
उ बेद बिनो आरोना आदा।
हा
ना हरदो हरदोलै
आथसा एवगासिनो नामा?
एवगासिनोलै
आ थसा बिरसोम्बार दा
बिदि आरोखि
औ
उम
सोर सोर दं?
हारसिं सो लै।
आ
उम हारसिं आदा हारसिं।
उम
मा थ'बायास थाया बालाय
फाय गैया।
बिफां आरो बुवा
हा
एबु एरखांबाय।
खोनाया?
एबु जिखांबाय नामा होनदां?
जिरखांबाय जिरखांनानै नै गोदानानै एवनो नागिरदों।
थोस हालासो आं गोदाना एवनोसै आरो ना?
औ
उम जालालै होमबा जेबो ओंथि गैला?
हा
जेबो ओंखि गैला ओमफाय
मा ओंख्रिबा गैला ओंख्रियानो गैला मैगं लायनांगौलै। खुन्दुलि दं खांख्रि खला दं आरो।
उम उम बेगरखौ लायनोसै र' हाथायाव।
हा
देवबार खालि हाथायाव लायनोसैलै।
खोनाया?
देउबारखालि हाथायाव लायनोसै होनदां।
औ ब्रा सैथो।
उम देउबारावथ लायनोसै देउबाराव लाबोनोसै ओम
देउबार लाबोनोसै
लाबोना दोनबा बे गाज्रि जानायखायनो बायोलां मैगंफोरखौ।
मुलि होनाया गाज्रि जायो।
एसे एसे एसे लाबोना लाबोना दोनफैयो ओमफ्राय दसेनो जोबो ओमफ्राय आरो लायबाय थानोबो बायो।
उम
दे होमबाना आं ओंख्रि संनिलै।
दे दे सं दे ओम।